हेलौ।
औ खोनादों ना?
औ औ खोनाबाय।
औ ओ बिदिब्ला जोंहा दा आबाद मावनायनि सायाव रायलायनोसै नङा होनबा?
औ औ
ओ नोंसिनिथिं ओ मा मा आबाद मावनाय जायो आरो बबे बबे आबादखौ माने ओ अबे बोथोराव मावो आरो बांसिनै मा आबाद मावो बेफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ ओ जोंनिखैजायहाय दाथ' दैज्लां बोथोर सफैबाय नङा होनबा? दा जोंनिखि माइ गायनाय जासिगोन आरो ना। ओमफ्राय बेयाव गुबै जेनेबा आसु, खरमा ओमफ्रायो मोनसे दानि गोदान ओंख खारनाय बंग' बन्धु होनो ओमफ्रायो बिदिनो ओ ओमफाय मोनसे थाइगार बिदि होननाय गोदानबो ओंखारदोंना बेफोरखौ गायो आरो ना। माइब्रा बेफ फोर माइब्रा माइ बेफोरखौ गायो ओमफ्राय जोंनिथिंथ' ओरैनो जेब्ला मेसें बोथोर जायो अब्ला दालि बेसर बेफोरखौ फोयो आरो ना। धेमसि ओमफ्रायो सिबिं, सबाय, बेफोरखौ जोंनिखै मावनाय जायो।
औ जोबोर मोजां ओमफ्राय बेनिफ्राय खोन्थानो हागोन नामा जे ओ बेफोर आबाद मावनायावहाय माबायदि रोखोमनि आदब खायदाफोर बाहायो माइ गायनायावथ' ओ बारा एसेबांथ' आदबफोर बाहाया नाथाय अब्लाबो माखासे मुलिफोर बाहायो एम्फौफोर जायैनि थाखाय नङा होमब्ला? आरो बेबायदिनो ओ धेमस सि, दालि बेफोर सबाय सिबिं बेफोरखौ गायनायावबो बेफोरखौ गायनाय आदबावबो माइ गायनायजोंनो एखे नामा नोंथां?
बेफोर माइ गायनायजों एखे नङा माने जेब्ला ओ बेथ' दैज्लां बोथोराव मावा नालाय मेसें बोथोरावसो मावो बेवहाय जेनेबा अखानि बिदि दैनि गोनांथि जाया आरोना। दैनि दै थाबाय थानाङा बिदि आरो ओमफ्रायहाय गुबैयै बेखौ ओ माइ आबाद मावनाया जाहैबाय फार्स्टआवनो खोथिया फोग्रोनांगौ खोथिया फोखांनायनि उनाव बेखौ फुफिननानैसो गायफिननांगौ नङा होनबा? ओमफ्राय बेफोरो दालि, बेसर बेफोरखौहाय बेबायदि मावनाङा आरोना बेखौ खेबसेयैनो माने फोबानो जायो।
अ जोबोर मोजां नोंथां ओ बेखौ मोजाङै बुजायना होनायनि थाखाय साबायखर ओमफ्राय आरोबाव बेनि अनगायैबो माबाफोर मैगं थाइगंफोरनि आबाद मावनायखौ नुनो मोनो नामा नोंनि जायगाफोराव?
आबादाथ' ओ दाथ' नै जोगोनार दा दैज्लां बोथोर फैबाय जोगोनार गायसि-गायसिगोन गायगोन ओमफ्रायो बिदिनो सबाय बिमा, खांख्रिखला थाइबें बेफोरखौ मावसिगोन आरोना बे फोरखौ आं नुयो जोंनिखैजाय मावनाय आरो जेब्ला बोथोर लायै बोथोर मैगंफोराबो नङा होनबा?
औ नंगौ नंगौ
औ बोथोर लायै बोथोर ओ मैगंनि आबादखौबो मावनाय जायो आरो।
जोंनियावबो बेबायदिनो ओ जोंनियावबो बिदिनो माइ गायो आरो लोगोसे दा जेरै नों बुंदों सबाय सिबिं बेफोरखौ गायनाय जायो आरो। आरो लोगोसे बिदिनो ओ माखासे सुबुं फोरा बिदिनो जुखामनि आबादबो मावो। जुखामफोरखौबो फोनाय नुयो आरो माने जुखामा बेबायदिनो ओ मानसि जानायनि थाखायल' नङा दानाफोरबो बानायो बिजों बिदिनो दाउ फोरनि थाखाय मोसौफोरनि थाखाय बेनिखायनो गोब गोबां जुखामफोरखौबो फो फिनाय फोनाय नुनो मोनो आरो।
औ जोंनिखैजायबो बेबायदिनो मोनो आरो जोंनिखैजाय मोनसे आबाद मावबावो गम। गम आबाद मावो।
गम आबादनि बारै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
गम आबादखौहाय मेसें बोथोरावहाय मावनाय जायो। बेखौबो बिदि बेगर जेनेबा फोनानैहाय मावनाय जायो। ओमफ्राय बेयाव माखासे ओ जेनेबा एम्फौ जायैनि बा मोजां जानायनि बेफोरावबो हासार बाहायनाय जायो। ओमफ्रायो बेयाव बिदिनो एसे दैनिबो गोनांथि जायो जेनेबा दै थाबाय थानाङा अब्लाबो सम सम दैनि गोनांथि जायो आरोना।
औ गमनि थाखाय दैनि गोनांथि जायोना? आरो बे आबादा जेनेबा गमखौ ओ गमा जेब्ला फिथाइ गमनि फिथाइनिफ्रायसो बानायो नङा होमबा?
औ औ जेरै ओ दाना आथा बेफोरबायदि
औ औ बेसेबां गोबावनि गेजेराव मोननो हायो बेखौ।
बेखौहाय बियो माइ आबाद बायदिनो जायो ओ थाम बा ब्रै दान
औ औ बेनिफ्राय बेखौ माबादि दि खालामनांगौ जेनेबा माइखौथ' जोङो माइआ राबाथाय हायो नङा होमबा? बेनिफ्राय मारा होय बेबायदिनो बेनिया गमनि बे गमनिफ्रायबो फि थाइ दिहुननायनि आदब खायदाफोरखौ एसे खोन्थानो हागोन नामा?
गमनि बिदि फिथाइ दिहुनाय आदब खायदायाबो माइ बायदिनो बेखौबो हानाय जायो आरोना जेब्ला गमा रायो मोनो अब्ला बेखौ हानाय जायो आरो बेखौ मारा होनाय जायो।
औ ओमफ्राय बेनिफ्राय बेखौ ओ मेसिना मेसिनजों खालामनाय जायो नामा?
औ मिसिंजों खालामनाय जायो। आजिखालिथ' माइ मा रां होनायाबो मेसिनजोंसो जाजोबसै सिगांनि समाव जेनेबा मोसौजों मारा होयो मोन नाथाय आथिलाव मो सौजों मारा होनायखौ नुनो मोनला। आरो माइ आबाद जेब्ला खालामोमोन सिगांनि समाव मोसौजों हालि एवोमोन नाथाय दानि दिनाव बेबायदि नुला गासिबो दाना ट्रेक्टर बाहायसै माइ मारा होनो थाखायबो मेसिन बाहायसै बेसर मारा होनो थाखायबो मेचिन बाहायसै दालि मारा होनो थाखायबो मेचिन बाहायसै गासिबो आजिखालि मेसिनानो जाजोबसै।
औ नंगौ नोंथां।
सौ जोंहाय बेबायदि आबाद खालामनायखौनो नुनो मोनब्ला।
औ जोंनियावबो बेबायदिनो दा ओ जोंनिथिंजाय बो बेफोर समाव माने गोबां बिदिनो आवगायनायखौ नुनो मोनबाय आरो। सिगांनि समफोरावथ' हालौनायाव बो मोसौजोंनो हालौनायखौ नुनो मोनोमोन। दायो आरो हालौवनो थाख बो ट्रेक्टरफोर बाहायनाय बि दि पावार टिलारफोर बाहायनायफोरखौ नुनो मोनो आरो।
औ। सिगांनि समाव जेब्ला आबाद खालामोमोन अब्ला बुङोमोन गोबोर हासार मोसौनिफ्राय जा ओंखाम मोनो गोबोर हासार बेखौ बाहायोमोननो नाथाय आथिखालावथ' रासायनारिक हासारसो बाहायजोबसै।
औ नंगौ नोंथां। ओमफ्राय बेनिफ्राय ओ नोंथांमोननि गामिफोरावथ' बेबायदिनो जोगोनारफोरनिबो जोगोनारफोर मैगं थाइगं गायनाय होननानै बुंदोंमोना नोंथाङा नोंथांमोननि गामियाव बे मानला ग्रा मैगं थाइगंफोरनिफ्राय बे जोगोनारफोरनि खुमगब्राफोरनि थाखाय ओ हायावनो बिसोरखौ बांसिनै मानला होयोना बिसोरनि थाखाय जेंसि बानायनानै होनाय जायो।
बिसिनि थाखाय माने जेंसि बानायनानै होनाय जायो जोंनिखिजाय जों नुनायाव जेंसि बानायो आरोना।
औ आरो मा खासेफोरा हायावबो बिदिनो मानला होयोमोन।
औ औ हायावबो मानलाहोयो। हायाव मानला होनाया माखासे माने हाया एसे बोरि जानांगोन ओ जेराव दै जमा थाबाय थागोन बेबायदियावहाय हायाव मानला होनाया माने जाथावना नङा जेनेबा दै जमा थाबाय थाबाथ' मैगं थाइगं ङा फिथाइ साफ्रा गाज्रि जालांगोन नङा होनबा?
औ नंगौ।
सेवलांगोन बेनिखायनो बांसिन हाय बिदि जोंसि होनायखौ नुनो मोनो आरो
औ आरो दा बेबायदिनो दानि थ ओम माइखौनो बांसिनै गायनायखौ नुनो मोनोना नामा नोंथांमोननियावबो
औ औ जोंनियाव गुबैयै माइ ओमफाय जेब्ला मेसें बोथोर जायो अब्लाहाय दालि बेसर
औ ओमफ्राय बेफोरो ओ बिदिनो गोबां नखरफोरखौ माने जौगानाय जेनेबा रांखान्थिनि बेलायावबो गोबां हेफाजाब होयो नङा होमबा नोंथांमोननि थिंजाय ओ बेबायदि ओ माइफोर गायनानै बेफोरखौ फानो नामा ना नखरनि थाखायल गायो?
माइ गायनाया खायफा खायफा हा नखरनि थाखाय गायो नाथाय बांसिनानो फानो आरो ना जेनेबा बेजोंनो रां खामायनो हायो माइ फाननानैहाय आथिखालाव माइनि दामनि बिबाङाबो बांबाय सिगांनिफ्राय सिगांहाय जेब्ला माइफोरखौ फानोमोन ना ओ महनसेयावहाय मा स सारि नाथाय आजिखा आथिखालाव ओ आठस नयस बेबायदि जानायखौ नुनो मोनबाय आरो
औ ओ जोंनियावबो बेबायदिनो नोंथां माने ओ गोबांफोरानो माने माइ गायो ओमफ्राय बेबायदिनो जायफोरहा गोबां बुरजा बिबांनि गायो बिसोरो ओ जेब्ला समाव माने ओ एसे रां रांखान्थिफोरनि एसे ओ सर्ट जायो अब्ला माने बेफोरखौनो फानसनानै ओ बिदिनो माने जिउ खुंङो आरो बिदिनो हेफाजाब लायो आरो गोबां नखरफोरावनो बिदिनो ओ बेफोर माने आबाद मावनायफोरा बिदि हेफाजाब होयो होननानै आं सानो आरो नोंथाङाबो बेबायदि सानो नामा?
औ नोंथां आंबो बेबायदिनो सानो जोंहाबो नआव बेबायदिनो माइ आबाद खालामो बेखौ फाननानैनो माखासे न'नि खरसाखौ बुथुमनो हायो आरो।
औ ओ। जोबोर मोजां नोंथां आरोबाव ओ बेबायदिनो माबे आबादफोरा माने बांसिनै बिदि ओ रांखान्थिनि बेलायाव हेफाजाब होयो होननानै नोंथाङा सानो ओरैनोथ' मैगं थाइगंफोराथ' एसे एनै सानो एस एनै हेफाजाब होयो नाथाय बिदि माइफोराथ' एसे बुरजा रोखोमैनो हेफाजाब होयो नङा बा रांखान्थिनि बेलायाव मैंगं मैगं थाइगं फोराथ' जेनेबा एसे खम बिबांनि। ओमफ्राय बिनिफ्राय नोंथाङा अबे खौ ओ अबेबायदि आबाद खौ मावबा माने ओ जोंनि बांसिन जिउ खुंनायाव माने हेफाजाब होयो बेखौ सानो नोंथाङा।
ओ बिनि बेलायावहाय जेनेबा माइ आबाद थाबाय आरो मेसें बोथोराव जेब्ला मेसें बोथोराव सफैयो अब्ला बे दालि बेसर दालि बेसरनि आथिखालाव दालि बेसरनि दामनि बिबाङाबो गोबां जाबायथ'।
गेजेर समफोराव खोनानो मोननायमोन जे बेसरनि माने ओ बेसेना बारा नङा होननानै दायो जानो हागौ ओ बांबाय। आरो लोगोसे बे-बेबायदिनो बेसर सबाय आरो बिदि थेमसिफोरनि गेजेराव ओ बबेखौ बबे आबादखौ मावोबा बांसिन मुलाम्फा जायो होननानै नोंथाङा सानो?
नोंथां बियो माने बोथोर लायै बोथोर दामनि बेसेना बाङो खमायोबो जेब्लाहाय ओ जा बोथोरावहाय जेब्ला माखासे सम फैयोना माने ओ जानाय जायैनि आबादा बे-बेफोर बोथोरावहाय बे बोसोरावहाय बांसिन फिन बे आबादा जादों जेब्ला बांसिन आबादा जायो अब्लाहाय बिनि बेसेना खम जायो जेब्ला आबादाहाय खम बिबांनि जायो अब्ला बिनि बेसेना बाङो बेखौ बिनि बेसेन बांनाय खमायनाया आबादनि स सायाव लानानै जायो आरोना नोंथां। माखासे समफोराव बो बोथोर मिलायैनि सायावबो आबादा बहुत खम बिबांनि जायो जेब्ला बे आबादा खम बिबांनि जागोन अब्ला बिनि बेसेना गोबां जागोन। माने बेखौ जों एग एक्जक्लि बुंनो हाया नोंथां।
औ औ जोबोर मोजां नोंथां। दे बिदिब्ला नोंथां ओ नोंथांनिसिम जोबोर गोजोननाय थाबाय जोंनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै।
नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय गोजोनथों।